हेलौ
ओ खोनादों खोनादोंना? अ खोनादोंना?
हेलौ
खोनादोंना? खोनादोंना?
ओं खोनादों दासो
अ दे बुं खोनादों
ओ दासो खोनादों
नेट नाङाखै नामा नोंना
अ दे बुं होनदां दासो खोनादों आंबो औ
आं खो नादों
औ आंबो खोनादों दे बुं
ओं दे जों दायो मा होनो बै
औ
सागुनि खोना
औ औ औ औ
नांदों थ'
हो? बारा मोजां खोनायाखै नोंनिखौ
अ जों दायो मा होनो टपिकनि मा टपिकनि सायाव सावरायनो मा टपिकनि सायाव सावरायनो बैसागुनि सायाव सावरायनि एसे
औ औ
एसे सावरायनि जोंनि बर'नि मोनसे कालार जाहैबाय खा
ओ सावराय
खोनायाखै नामा नोङो? औ औ दासो खोनादों मोजाङै मोजां खोना ओरैनोबाथ' बैसागु होनोबा जोंनि बियो मोनसे बर'नि कालचार जाहैबाय खोनादोंना?
औ औ
बैसागुआव जों गथ'फ्रा बोसोराव खनसे हिसाबै मोसानाय जायो। खोना उम बैसागुआव जोङो ओरैनो ओरैनो मा होनो बैसागुआ जोंना सैद' थारिखनिफ्राय संक्रान्ति गोेलैयो।
औ
खोनादोंना? ओरि बेनो जायो बैसागु ह जिबा थारिखनिफ्राय जिबा थारिगआवहाय बैसाग बैसागनि से खालार गोलैयो जैययावहाय आरो जों। बैसागुनि से थारिगावहाय एफ्रिलनि थारिग। गोलैयो ना? बाव जोङो बैसागुनि नामाव बैसागुनि नामावहाय मान होनानै गेदेरफोरखौ सनमान जानायबो जायो।
औ
ओरैनोथ' जोंना बैसागुवाहाय मोसानायाहाय हबथासे गाहामानो मोसाहैनाय जायो।
औ
नोंसिनिजाय बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ बिदिनोथ' बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो बैसाग गिबि दिन अ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोङो स औ औ खोनादों?
औ
खोनायाखै नामा? हो खोनायासैनो मााथो। खोनादों।
आं खोनागासिनो बुं दे आं खोनागासिनो
अ अदा खोनाबायना?
आं खोनागासिनो ओं खोनासिना आं।
औ खोनादों ओरैनोबाथ' जोङो बै उननि सैथ्र दाननि जोब औ सैथ्र' दाननि जोबथा‌ सानखालि जोंङो मोसौ बैसागु बा संक्रान्ति होननानै फालिनाय जायो आरो बे दिनखालि माने जोंङो फुंङावनो मोसौफोरखौ थुखैनानै बेनिफ्रयो बिसोरनो लाव फान्थाव थाइखा आरो हालदै इदि माला होनानै गानहोनाय जायो आरो बे दिनखालिखौ जों मोसौ बैसा बैसागुबो बुंनाय जायो आरो बेनि फ्राय बेखौ थुखैखांनायनि उनाव जोंङो मोसौनि बिखुंङाव सांगार साराय सुनि हांगारफोरखौ हख'नानै थफा थफि गाब होनायबो जायो आरो बेनिफ्राय आरो जोंङो बे दिनखालिनो गोखा गोखै जानाय बा खुंखा जानाय बेखौबो जोंङो बे दिन खालिनो फालिनाय जायो आरो बेयाव जोंङो जौ जौसे से रोखो रोखोमनि मैगंफोरखौ बुथुमनानै जानाय जायो आरो जा थे जोंङो फैबाय थानाय बोसोरफ्राव बेमार आजाराव गोग्लैया बिदि फोथायनायजों जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बिदि गोखा गोखै जाबोगासिनो दं आरो बेफोराव जोंङो बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोर होनाय जायो जेरै लाफा सायख बिदिनो बिदिनो हाग्रायाव खाना मोननाय गोबां रोखोमनि मैगंफोर जेरै खुंखाफोर बिनिफ्रायो खेरा दाफिनि बा बेखौ जों माथि गालदाबबो होननानै बुंनाय जायो बेफोरखौ आरो बेजों लोगोसे जोंङो थाइजौ लै खान्थाल गोरलैबो बेफोरखौ बो होफानाय आरो बिदिनो जोंङो दिंखियाफोर माने जि मैगं बुथुमना मोनो दै जौसे से जाथिनि मैगंफोर जों बथुमनानै जायो आरो बे फालि बिनिफ्राय जोंङो अखानायै बैसागनि से से थारिख खालि नोंथांङाबो बुंलांखाबाय बिदिनो उन्दैया गेदेरफोरखौ मान होयो आरो खुलुमो बेनिफ्राय आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ उन्दैफोरनो अननाय आरो बोर होयो इदिनो आरो बेनिफ्राय इदि फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां इदि खुलुमखांनायनि उनाव जोङो गावबा गावनि बि इदिनो सिबिसालि बा मन्दिरफ्रावबो जोङो थांनाय बेसे थायखालि गोदान बोसोरनि मुङाव बेनि ओमफ्राय आरो बैसागनि नै थारिखखालि जोङो सो जों मोसानाय जायो आरो बिदिनो
औ।
मोसानायाव जोङो बिदिनो आलदा आलदायै मोसानाय जायो आरो जोंनि जायगायावओ माने सेंग्रा सिख सिख्लाया आलदा गथ'फ्रा आलदा बोराय बुरैया आलदा बिहामजो आलदा गागेफोरा आलदा बिनिफ्राय बोराय बुरैफोराबो आलदा बिदि मोसानाय जायो आरो ओमफाय बिसोरनो जोङो बा जोङो जायनाव मोसाहैगोन बिसोरो जोंनो अननानै माइरं आरो रांफोरबो बिदि हरो आरो बिदिनो गाजा गोमजायै बैसागोखौ फालिलांनाय जायो आरो
औ औ
बेनिफ्राय बैसागु मोस मोसानायावथ' जोङो जि दामजु बाहायो बेफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? माखासे
औ बुंनो हागोन जोंनाथ' ओरैनो दामजु होननानै बुङा बर'फोरनि बुङोबा खाम दं। सिफुं आरो ज'था, सेरजा बोर आरो मा होनो हारम'नियाम, गरखा बे बेखौ लानानै मोस सानाय जायो। बेनो जोंनि बर'नि दामजु हिसाबै दा सोलिनानैनो दंगा गोदोनिफ्रायनो आरो
औ बिदिनो बिदिनो गावबाागावनि खुगा मेथाइ आरो बर'नि दामजु खाम ज'था सिफुं दामनानै मोसानाय जायो ना नोंसिनिथिं बिदिनो बक्सफोर दामनानै मोसानाय जायो?
मोसानायानोथ' जोंनिथिं गोदोनिफ्रायनो बर'नि दामजुजोंनो मोसाबोगासिनो ओमफाय खाम सिफुं ज'थाजोंनो लानानै ओरै बिनोथ' बेफोरखौ बुक्सफोरखौ बाहायनाय जाया
औ। जोंनिया बेनो आरो खाम ज'था सिफुं सेरजा गरखा बिदि लानानैनो मोसायो आरो जोंनाबो बिदि बक्सफोर दामनायफ्रा जोंनाव गो-गैया आरो माने जों नुबोफेराखै गावबा गावनि खुगा मेथाइजोंनो मोसानाय बिदिखौ नुदों आरो जोंङो
औ बेयावथ' जोंनि बर'आवथ' गै-बेफोरो बक्स जों दामना मोसानाया गैया दा
औ गैया माने बे जोंनि मोनसे हारिमुसो नालाय बेयाव जों गावाबा गावनो दामनानै बा खननानै रं नांगौ आरो औ
मोसानाया जोंथिंबो बिदिनो बाहागो लानानै मोसानाय जायो गथफोरा एक्स्रा आरो सेंग्रा सिख्लाजों ज‌ एक्स्रा बिहामजो फारटि फोर एस स्रा मोसानाय जायो आरो बुरै बुरिफोरा एक एकस्रा मोसानाय जायो
औ बेनिफ्राय बे मोसानायाव जि रां मोनो बेफोरखौ नोंथांमोननि गामि बा जायगायावबो मा खालामनाय जायो
फैसा मोसानानै जि दान मोनो होनोबा जोंङो मोसाना मोननायखौ खावसेखिनि एक खौहाय रंजानाय हाब
औ
जयै हाय पारटि हिसाबै बे जानाय जा यो आरो माखासे खौ हाय नां गो समाव बाहाय नों होननानै बेखिनिखौ दोनथुमनाय जायो जायो
औ औ जोंनियावथ इदि मोसानायखौ माने इदिनो खावसेनि बाराखौनो जों माने इदिनो बैसागु फांसन खुंनायाव बाहायो आरो बिनिफ्राय जि बैसागु फांसन खुंनायाव आग्लायनाय रां बा फैसा बेजोंसो जोङो खानाफोर जानाय जायो आरो खाना बा लावखार ओंखाम बिदि जानाय जायो औ औ दे अब्ला दोनथजासिगोनदां खोनादों
खोनदों ना?